औ नोंथां खोनादों
औ खोनादोंना नोंथां दा नोंथाङा फ्रिना नोंथां
औ आं दा फ्रियैनो दङ नोंथां
औ आं नोंथांजोंहाय जोंनि बर' फोरोनि आगोमा रंजालि बैसागु दा बिनि सायावसो एसे सावरायनो होननानै नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां
अ जोबोद मोजां नोंथां आंबो जोबोद मोजां मोनो अब्ला नोंथाङानो जागायजेनदो नामा नोंथां
औ जागोन नोंथां थारैनो औ अब्ला आं जागायगोनसै नोंथां
औ नोंथां
नंगौ नोंथां आगोमा रंजालि बैसागु होनना बुंबाथ' जों मोनथिखायो नङा ओमबा नोंथां बेखौहाय सारा जोंनि आसाम नाङैनो बे फोरबोखौ फालिनायखौ जों नुनो मोनो आसाम बा एसामिसाव बेखौ एसामिसाव बेखौ होनो जेनेबा बिहु नङा होमबा नोंथां आरो जोंनि बर' रावा बेखौ होनना बुङो रंजालि बैसागु नङा मानो होनबा नों थां ओ नंगौ नोंथां उम रंजालि बैसागु खौ जोंनि बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोबाय थादों नङा ओमबा नोंथां गोदो गोदाय जेब्ला जोंनि बर'फोरा आसामाव रायजो जादोंमोन बै समनिफ्रायनो बे रंजालि बैसागुखौ बर'फोरा फालिबोबाय थादोंमोन दा बै स समावहाय मारै फालिमोन होनना बुङोबा जोंनि बर'फोराबो रंजालि बैसागु बै समाव ओरैबादि गाजा गोमजायै नङा ओमबा नोंथां? एखेबारे सप्ता खनसे गाहाम बेफोरबायदि मोनसे रंजानानै बै समाव जों फालिनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो। आरो बै समावहाय जोंनि बर'फोरा माने। बेफोरबायदि रंजानाय बाजानाय समखौहाय बिराद मोजाङै हंगार हरोमोन आरो। जेरै जेनेबा माखासे फोरबोबो दङ बेखौ जेनेबा जों माखासे जेनेबा मोसौनि फोरबो नङा होमबा नोंथां। मोसौनि फोरबो आरो मानसिनि फोरबो होननानै बे समावहाय बैसागु फालिबोयोमोन आरो। ओ मोसौनि फोरबो होनना बुङोबा जोङो जेरै सिगाङावनो बेखौ राखोग्रोनांगोनदि जों बर'फोरा माने एकथ्रिस थारिख नङा होमबा नोंथां एकथ्रिस थारिख जेब्ला सैत्र दाननि।
उम।
सैत्र दाननि एकथ्रिस थारिख नङा ओमबा लास्ट दिन लास्ट दे खालि जों मा संक्रान्ति होनना बुङो संक्रान्ति होनना बुङो। संक्रान्ति होनना बुङोबा जेरै बेयावहाय जोंनि बर'फोरा मा खालामो जेब्ला फुंनि ओंखाम तोओंखाम जाखांनानै मा खालामो। हाग्रा बंग्राफोराव मैगंफोर लायनो थाङो नङा ओमबा नोंथां? ज' ज'यैनो गामिनि मानसिफोराव थांनानै मा खालामो हाजो हालाफोर बा हाग्राफोराव थांनानै। मैगंफोर नागिरहैयो आरो मैगंफोरा जेरै बुंनो थाङोब्ला लाफा सायख' ओ दिंखिया बुरि थखन मेवाइ नङा होमबा नोंथां मैखुन आरो। बायदि बायदि आरो बायदि बायदि मैगंफोरखौ खांनानै सेजौ सेथासो। माने खांनानै लानानै नागिर नागिर नागिर आरो हाग्रानि मैगंफोरखौ खिफि, मोनदों बायदिसिनाफोरखौ नागिरनानै लाना फैयो आरो ओमफ्राय मा खालामफैयो बेनि उनावहाय न'वाव लानानै फैनानै बेखौहाय ओ जेनेबा सायफैनोसै आरोना नङा ओम सायफैनोसै बबे बबे बिलाइ गोरलै गोरलै मोजां मोजांखौ होनसै सायफैसै। सायनानै बेफोरखौ मा खालामो बिदिनो अमाफोरजों नङा ओमबा नोंथां? अमाफोरजों, दाउफोरजों जों गोखा गोखै जायो आरो ओमफ्राय जोंनि बर'फोरनियाव मोनसे फोथायनाय दंखि गोखा गोखै जायोब्ला जोंनि देहायाव थानाय माखासे। बेमार आजारफोरा खारो नङा होनबा? देहायाव सान्दुं नांनाय बा जोंनि देहायाव माखासे लोमजालु लोमजालु मोननाय बेफोरो माने। खारो होननानै जोंनियाव मोनसे फोथायनाय दं आरो बे स बे दिनखालि जायोबा संक्रान्ति खालि नङा होमबा नोंथां आरो मा खालामो। गामिनि खाथि खालानि न'नि मानसिफोरजों बे ओंख्रिखौ रानलायनानै जायो आरो। जेनेबा सोरनावबा जुदि दाउजों माबाजों मा होनो गोस गोखा खै संदोंबा सोरबा अमानिखौ होफैलायबाय नङोमा नोंथां दा बेफोरबादिनो बिदि रानलायनानै जानाय आरो जौ बिददि लोंलायनाय बेफोरबायदि खालामो आरो। ओमफ्राय जेब्ला मा खालामो जेब्ला अखा नायै नङा होनबा एक थारिक जानोसै। नालाय जोंहा बैसागनि नङा मा नोंथां अब्ला बैसागु नांथारसै आरो एक थारिक बाथाय। अब्ला मा खालामो फुङावनो मा खालामो जोंनि मानसिफोरा खाथि खालानि नङा होनबा नोंथां। खाथि खालानि दैमा दैसा बा हाखर हाला बिलोफोराव लांनानै मा खालामो मोसौफोरखौ नङा होमबा नोंथां? मोसौफोरखौ थुखैनो लांसै आरो नङा होमबा नोंथां थुखैनो लांनानै मा खालामबाय जेनेबा मोसौफोरखौ दुरुं गोदान होनोसै दुरुंफोरा जुदि गोजाम जाबायबा नङा होमबा नोंथां? गोदान ओमफ्राय जु मुखाफ्राव मुखाफोरा जुदि गोजाम जाबायबा नासारफोरा बेफोरखौबो गोदान होनोसै। गोदान होनानै मा खालामो नोंथां। बे मोसौफोरनो माखासे लाव फान्थाव बादिसिनानि माला सुनानै गानहोनोसै नङा होमबा नोंथां गानहोनानै दुगैनो लांसै आरो गोदोथ' बै समावहाय मा खालामोमोन लावखारफ्रा लाङोमोन नङा होमबा नोंथां नाथाय दानि समावथ' लावखारफोरा गैखाला नालाय बै समावहाय लाउखारफोरा लाङोमोन दानि समाव गाव गावनि बि- गुमाफोरानो लांनायखौ जों नुनो मोनो आरो। लांनानै मा खालाम हैनोसै थुखैहैसै आरो थुखैनानै बिदिनो माखासे मेथाइफोर खनलायलायनोसै नङा होनबा नोंथां जायखौ मेथाइफोरा जेनेबा लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा नङा होमबा नोंथां बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर औ औ बिफा बायदि बलद बायदि जा बेफोरबायदि होनलायनानै माखासे मेथाइ रोजाबलायनायखौ जों नुनो मोनोसै आरो ओमफ्राय बिनि उनाव थुखैस्रां लोबस्रां बे मोसौ खौबो ओइदिनखालि बिराद मोजाङै दोननोसै आरो जोथोनै दोननानै बेफोरबायदि साफा लाखिनानै न'फोरावनो गांसो थांसो हानानै जाहोलायसै आरो ओमफ्राय मा जानो सै जेब्ला बे मोसौआ जोबनि हाबाया जोब्बाय अब्ला जों मा खालामो जों गाव गावनि धोरोम नि बायदि नो जेनेबा बर'फोरनावथ' गोबां धोरोम दं नङा होमबा नोंथां दा बेबायदिनो गाव गावनि ओ आफा आनान गसायनायावहाय जेनेबा बोर बिनोसै बोर लानोसै आरो गेदेर उन्दै जेनेबा सनमान होलायसै मान होलायसै नङा होनबा नोंथां सोरबा सोरबा गेदेरफोरनो सोरनोबा गोदोनायाव आर'नाइ होनोसै खुलुमसै बिमा बिफाखौ खुलुमस्रांसै नंङा होमबा नोंथां दा बेफोरबायदि खौ जों नुनो मोनो आरो ओमफ्राय बिनि उनाव मा खालामो जोंनि बर'फ्रा मोसानो ओंखारलाङो आरो नेक्स्ट दिना दुइ थारिकाव नेक्स्ट दिना मोसानो ओंखारलांनायाव जेनेबा जेनेबा ओ खा सोरबाबा खाम लानोसै सोरबाबा सिफुं लानोसै सोरबाबा जथा लानोसै नङाबा नोंथां ओमफ्राय हा- हारमुनियाम बिदि लानानै मा खालामो ओ बैसागु मोसानो थाखाय जेनेबा ओ हिनजावफोराबो एखेबारे गो- जा गोथां गोमो नङा होमबा नोंथां बांसिन गोजा गानो खर' थर'फ्राव गोजा आखाइफ्राव गोजा सिन्दुर गोजा बा सोरबा फोथा गोजा हौवाफ्राबो गामसा बिदि गाननानै माने न' न' थांनानै बैसागु रंजानो थाङो आरो ना न'खर न'खर - खर एखेबारे मेथाइ रोजाबनो थाङो आरो। दा नोंथां नोंथांनि मिथिनाय बायदि बर'फोरा बैसागुखौ बोरै फालियोमोन आरो गोदो माबायदि फालियोमोन आरो दा माबायदि फारागखौ नुनो मोनो नोंथांखौ एसे फोरमायना होनथाखाय
औ जागोन ओ नोंथां ओ नोंथाङा दि माखासे जोंनि रंजालि बै- बैसागुनि बर'नि फोरबोनि बागै गोबां खोथा फोरमायलांबाय नोंगौ थारैनो सैथोजोब दा बुंनो थाङोब्ला बैसागु होनो जायखौ जोङो रंजालि बैसागु बियो थारैनो जोंनि बर' हारिनि मोनसे रंजाथाइ फोरबो बा जोंनि जिउजों जोंनि जिउ जारिमिनजों सोमोन्दो गोनां। बैसागुखौ जोंनि गोदो गोदाय समनिफ्रायनो दासिमबो फालिबोगासिनो दं आरो बियो मा जोंनि बर' हारिनि मोनसे गोग्गाथाव हारिमुनि दिन्थिफुंनाय बा जोंनि फालिबोनाय दानि बैसागु होननानै मिथिब्ला जोंनि गासिबो बर' सुबुंफोरनि थैनि रोदायावनो रोदा रोदा हाजोबना दंखायो आरोखिना बैसागुनि थिया मा बैसागु होनब्ला जोंनि बर' हारियावनो मा रावबो मिथियोै सुबुं गैया जे बैसागुआ मा थारमाने सोरबा बर' सुबुंआ सुबुंनाव नों सोंनांगौनि जेबो गोनांथिबो गैया बैसागुआ मा बिनि सोमोन्दै मिथिखागौ दा थिग बेबायदिनो नोंथाङानो बुंलांखाबाय जे जोंनि बैसागुनि माखासे सोमोन्दै थेवबो आङो बुंबावसै गोदोनि आरो दानि फारागनि सायावहाय नोंथां
औ नंगौ नोंथां
अब्ला जोंनि गोदोनि समावहाय मा ओ बांसिनै आरोखि ना गोदोनि समावहाय गाजा गोमजायै बैसागुखौ फोरबोखौ खुंनाय जायो माबायोमोन रंजानाय जायोमोन दा आं मोसानायनि रंजानायनि बेलायाव होनसै गोदो गोदाय जायहाय मा ज' ज'नो सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' ओंखारजोबनानै मा खालामोमोन गामि गामि ओंखारनानै मा खाम बर'नि खाम दामग्रा जथा सेरजा, सिफुं, जथा, थरखा लानानै मा मोसायोमोन बिदिनो हौवाफोरा बिदिनो खाम दामबाय सिफुं सुबाय बिदिनो हिनजावफोराबो जाय रोङो फिसोरो जथा दामबाय आरो हिनजावफोरा मा बर'नि गाजायखौ जोङो बर'नि गानग्रा जोमग्रा दख'ना आर'नाइ गोजा गोजा नोंथाङानो एसेयाव आगोलाव होनलांबाय फोथा गोजा गाननानै बेथ' बेयो हारिमुआवहाय गानग्रा मोनसे हुदाखा मानि जोंनि बर'नि गोदोनि नेरसोन जायखौ जोङो बेखौ बैसागु बोथोराव गाननाय जायो दा थिग बिदिनो गोदो दिनि समनिफ्राय सोलियोमोनदिया गोदोहाय मा रंजानाया रंजानायनि बेलायावहाय जोंनि बर' गामियावहाय बर'फोरा ओ फुंनिफाय लानानै
औ नोंथां थारैनो
जेरै खाम दामनाय सिफुं सुनाय बिसोर
औ नोंथां नोंथांनि आवाजखौ एसे एसे खथखार खोनादों नोंथां
औ खोनादों नामा मोजाङै
औ नोंथां औ खोनाबाय नोंथां औ दहाय एसे आवासा बोरैबा ब्रेक जादोंमोन नोंथां औ
दा बिदिनो सोलियो गोदोनिफ्रायनो आरो दासिमाव मा सोलिबाय थागोन आरो जोंथ' बावगारनोहाखाया जोंनि थैजों सोमोन्दो गोनां रंजालि बैसागुनि सोमोन्दै दाथ' जोंहा रायलायब्लाबोथ' होनब्लाबोथ' नों जोबनो थांखाया खोथाफ्रा बिसिबां रायलायो बिसिबां लावलाङो नोंथां दा जोंहा जोंहा समनि आंखाल जोंना समाबो जाना फैबाय दा नोंथांजों आङो बो बा नोंथांनिफ्राय आङो जोंनि रंजालि बैसागुनि सायावहाय दा रायज्लायनो मोननानै जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो उननि जोङो गोदान मोजां आयदानि सायावहाय नोंथांखौ आङो लोगो मोनफिनगोन होननानै मिजिं थिबाय अब्ला नोंथाङा मा बुंगोन नोंथां
औ नोङो थारैनो नोंथाङाबो रंजालि बैसागुनि सायाव बुंबाय नोंथाङाबो गोदोनि रंजालि बैसागु मोसानाय आरो दानि रंजालि बैसागु मोसानाय नङा होनबा नोंथां बेनि फारागथिखौ खोनथालांबाय गोदो समावथ' नोंथाङा होनलांदों जेनेबा गाजा गोमजायै मोसायोमोन औ नोंथां नाथाय दानि समावबो गाजा मोसाबावौ मा नुयो माखासे प्रग्राम स्टेज प्रग्रामफोर बेफोरबायदि नुबाय नङा होनोमा नोंथां दा एसे मोसानाय बेफोरखौ दानायखौ एसे आलादा नुबाय नोंथाङा बेफोरबायदि बुंदों नोंगौ नोंथाङा नोंथांनि होननाय बायदिनो बे थारैनो नोंगौ गोदोनिया एसे जुदामोन आरो दानिया एसे जुदामोन समजों लोगोसे सोलायलांनायखौ एसे नुनो मोनबाय नङा होमबा नोंथां दा आङो नोंथां सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां नोंथाङा गोसोनि साननायफोरखौ बा आं माखासे मिथि जिफोरखौ नोंथाङा फोरमायलांबाय बेनि थाखाय नोंथांनाव रोजा रोजा साबायखर थाबाय
औ आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम अब्ला जों दोन्थ'लायसै नामा नोंथां
औ नोंथां गोजोनथों नोंथां
औ